खोनाबाय। खोनायाखै? हेलौ'
हेलौ' औ
खो खोनायाखै?
खोनादों खोनादों।
नोंनिखौ जा फिसा खोनादों लै।
ओ खोनादोंथ'
नोंनिखौ फिसा खोनाथारदों।
नोंनिखौबो फिसा फिसा खोनादों एसे फुल
औ माने गोदोनाय इदि खोनादों।
नों औनो लासै लासै खोनादों नोंनिखौबो।
हेलौ'
औ औ खोनाबाय ना?
खोनागासिनो दा?
औ औ खोनागासिनो लासै लासै।
होमबा दिनै मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो लिटारेसार।
रायलायजागोन खोमा।
औ। ओमफ्राय अब्ला आं मोनसे कुइसन सोंसै नोंनाव
ब गिल बाल' मा माबायदि कुइसन सों
थुनलाइया माब्लानिफ्राय जागायजेना एसे फोरमायनो हागोन नामा?
थुनलाइनि जागायजेननायखौ बुंनोब्लाथ' माब्लानिफ्राय जागायदों बेखौथ' बुंनांगौआ गोब्राब खोमा माने मोनसे स्पेसिफिक इयार लानानैथ' बुंनो हानाय नङा दां बिदि।
औ मानिे नैबेहाय जोंनियाव माबायावहाय माखासे हे लिटारेसारनि हिस्ट्रिफोराव दङ आरो
हा
ओ जिगुजौ जिगु मायथाइनिफ्राय जागायदों होननानै बे बिजाबाव लिरनाय दं आरो
औ औ
मोनसे दंना बर' थुनलाइनि जारिमिनावहाय
औ औ आं बिदि स्पेसिफिकयारनि सोमोन्दै बांद्राय इनफरमेसन गैया। आबाद
अ
माने मा होनगोन बिदिखौ। आ
अब्ला आं नोंनो माखासे बेनि खोन्थाना होनो आरो एसे एसे हिस्ट्रिनि बारै माबानि बर' लिटारेसारनि माने जोंनाहाय सिगां जोंनाथ' अन लिरग्रा माबा गैयामोन नालाय स्क्रिप्ट गैयामोन नालाय।
गैयामोन औ होम
ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ रांनिबोथ' गोग्रोम प्रब्लेमखामोन जोंहा बै समावहाय। बेबादिनो आबाद मावनानै जाग्रा नालाय दा बेनि गेजेरावहाय ओ बर'आवहाय गिबि थुनलाइखौ सोरजिनदोंमोन जाहैबाय आखाइजों लिरनानै आरो मानिे लेखाबो दिहुननो हाया बिजाबबो दिहुननो हाया बेनिखायनो। बेबायादिनो लेखायाव आखाइजों लिरनानैहाय बेबायदिनो जागायजेनदों आरो
औ
ओ जिगुजौ जिगु मायथाइनिफ्राय बेबायादिनो मोनसे। बिबार लाइसि होननाय ओंखारदों आरो
होम होम
आखाइजोंनो लिरदों।
औ बे बिबार लाइसियानो औ होम बर'नि फार्स्ट ओ लाइसि बा मेगाजिनमोन नामा?
औ बेनो फार्स्ट माने बेखौ आखाइजों लिरबाय बेनि उनावहाय बिदिनो आखाइजों लिरनानै बिदिनो सेथि बिसान नैथि बिसा न बिदि ओंखारबोबाय थादों आरो बे लाइसियानो मानि जों बयहाबो मा होनो थुनलाइ दं जों बर' हारियाव बर' हारियाल' मानो थुनलाइ गैया बेबायदि होननानै जोंनि गोदोनि बर' फिसा गोरों गोराफोरा मानिे जावरिखांनाय जादों आरो बेबायादिनो दा बे जावरि खांनायखौ लानानैनो बेबादिनो लिरनाय महरावनो एकदम जोंबो स्टार्ट खालामनांसिगोन जागायजेननायनिफ्रायनो होननानैहाय स्टार्ट खालामबाय आरो बिदिनो स्टार्ट खालामै स्टार्ट खालामै खालामबोनानै दाय लास्टाव बिदिनो फैसा खांलायलायबाय।
औ
गावजों गाव हेफाजाब होलायलायबाय दा बिनि गेजेरजोंहाय जिगुजौ नैजिब्रै मायथाइआवहाय लेखा दिहुन दोनबाय आरो फार्स् एकदम खिन्थु बेवहाय जोंनि अन स्क्रिप्टखौ लिरनाय जाथ'वाखै आरो बाहाय स्क्रिप्ट गैथ'मोन नालाय औ एसामिस आरो बांला बे स्क्रिप्टजों लिरदोंमोन आरो बे मोननै जोंहाय लिरबाय बेनिफ्राय जागायलांबाय थाबाय आरो दा बेनिफ्रायनो बर'नि जारिमिना बर' थुनलाइनि जारिमिना बेनिफ्राय जागायबोबाय खन्थाइ रायथाइ लिरनायाव जोंनि माखासे जाखांफुनाय फरायसाफोरा बै समनि जाखांफुनाय फरायसाफोरा लिरबाय
औ
बिदिनो थुलुंगानायबो मोनबाय आरो अनसायनायबो मोनबाय मानि बर'नि गेजेरावथ' गैजेना नालाय दा बेनो फार्स्ट जाबाय नालाय बेखौ बयबो अनसायबाय आरो बेबादि
माने बे जिनिसा नांथारगौआनो जाना दंखायोमोन नालाय बै समाव
दा मोनसे हारिया थांनानै थानांगौब्ला थुनलायनांगौ। राव नांगौ होननाय दं नालाय बेफोरो जेनेबा बेफोरखौ लानानैहाय। बैसोरो बिथांमोनहा गेदेमा बिथांमोनाहाय बेखौहाय बार बानायबाय आरो बेखौ जागायजेनबाय। दा बिनिफ्राय जागायै जागायै दा नै जोंनि जेनाखि बर' लेंगुवेज बेयो दस्रा लेंगुवेजजोंहाय बेबादिनो समानफ्राम जाबाय आरो समब्रा समब्रि जाबाय।
होम दा जोंनि माबाया बर'आ टु थावजेेन टुइन्टिथ्रि एबा नैरोजा थाम मायथाइयाव जेन'बा सिडिउल माबानि ओइटनि बाइसथा लेंगुवेजफोरनि गेजेरावबो मोनसे माबानो लेभेलसिम सफैनो हाबाय।
औ औ दा बै जागायजेननायानो नैबेखौहाय जोंनि माबा खौहाय बेबायदि मोनफुंनो हानाय जादों आरो बै जेना खि स्टार्टिंआव जाय बिथांमोना बिसोरखौ जोङो जेब्लायबो गोसोखांबाय थानांगोन आरोखि जाय जागायजेनदोंमोन दाथ' बर'नि गोबां लिरगिरि बिथांमोनानो ओ जेरै जोंनि नेसनेल एवार्डसफोर मोनोना औ साहित्य एकादेमि आरो सोरबा सोरबा पदमश्रि एवार्ड बेफोरबायदि मोननाय दंना बर'फोरनियाव।
दा जों नेसनेल एवार्डफोरखौ मोननो हादों होनोब्ला जोंनि बर' रावा बर' माबाया बे सिडिउल ओइटनि ओ जे रावफोरनि गेजेराव गाखोफानो हानायनि थाखाय जों मोनदों होननानै जों बुंनो हागोन आरो
औ औ मानि मोन से रेकगनाइज जाबाय नालाय बुस्थुआ औ
आरो दा बर' रावाथ' बुंनो थाङोब्ला आसामनि मोनसे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजबो जाहैबाय।
औ अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय।
जोंनि बिदिनो अफिसियेल बा जायखिजाया मावख'आरि खामानिफोराव जों बाहायनो हायो।
औ
औ बेथ' आरो लासै लासै साबसिननिफ्राय साबसिन जौगाबोगासिनो दं आरो दाथ' इन्टारनेट आरो माबानि जुग जाहैबाय ए आइ नि जुग। दा बेबायदियावबो बर'नि राव थुनलाइ बेफोरो लासै लासैनो दिडिजिटेलाइस जालांगासिनो दं आरो गोबाङानो बेफोरनि सायाव खामानि मावगासिनो।
औ दा जोङो गोबां जेनेबा वेबसाइटफ्रावबो जोङो। माखासे सोरखारि बिजाबफोरखौ नायनो हाबाय।
औ औ
जाबाय गासिबो आरो जोङो जोंनि स्मार्टफन लेपटप बायदिफ्रावबो जों नि बर' किबर्डसफोर मोनो आरो जोंनि बर'नि अन माबा जे देबनागिरि स्क्रिप्टखौथ' जों बाहायो नालाय बिनि जोंनि माखासे स्ट्राकचार खालामखानाय किबर्ड मोनो आरो ओरैनोथ' हिन्दीजों एखेयानो ओमफाय माखासे हिन्दीनि ना माखासे स्क्रिप्टखौ बाहायजोबो ओमफाय जोंनियाव माखासे स्क्रिप्ट बाहाया आरो
बेयाव जोंनाव माने हांखो बाहायनायनि माबाया एसे आलादा जायो नालाय
औ जों नियावथ' जेरै माबायाव खौरां हांखोआव जिद'थाल' बाहायो। नाथाय गुबुननियावहाय बाहायजोबो आरो अलमस्ट गासिखौबो जोंनियाव खालि गारां हांखोनिफ्राय द'था आरो खौरां हांखोनि जिद'था बेखौल' बाहायो आरो जोंनि बे थुनलाइयावहाय लिरनायावहाय जोंनि जायनाखि मा होनो बेखौ ओ अरजिनेल मोनसे माबायावहाय थु नलाइयाव हाय जे राव जोंनि जेबो लन गुबुननि लन लायालासिनो बाहायनायफ्राव बे जोंनि माबायाव बेखौनो बाहायजोबो आरो बिसोर
मानि नंगुबै बर' सोदोबफोरावहाय होम
औ जोंनि माबायावथ' मा होनो रावावथ' बांसिन जों स्ट्रेस होनानै रायलायोना हायाव
बोफ्लावनानै रायलायनाय गोजौ माबायावहाय
एकदम होसारनानै एकदम स्ट्रेस गारमा गारांखौ माबानानै होसोनानै बिदि रायलायो आरो ओम नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर मिथिबावो नामा?
मिथिबावो माने बेखौथ' बुंनो थाङोब्ला माने खोथाफोरा बहुद माने दसेल' समाव रायलायनानै फोजोबजानाय नङा आरोना आ दा जेरै जोङो रियेल टाइम ट्रेन्सलेसननि खोथाफोरखौ बुंनो थाङोब्लाबो जेरै जोंनियाव दा माने जायखिजाया रावनिफ्राय बर' रावाव राव सोलायनो राव सोलायनो एबा ट्रेन्सलेसन खालामनो हायोना दा बेफोरबो मोनसे माने रावनि जौगानायनि बा जोंनि रावाबो माने इन्टारनेट आरो बे टुइन्टि फार्स्ट सेन्सुरि माबाजों मदारनाइजेसनजों खारफानो हादों बेफोरो मोनसे
माबा जाहैबाय आरो रावनि मोनसे
औ
गोग्गाथाव। माबा आरोना मोनसे मोजां स्टेजाव सफैनो हानाय
औ आङो बेनि मोनसे एक्जामपोल होनि आरो एसे मोनसे बुस्थु आरो मानि माबायाव लिरनायमोन आरो बेयो मा होनोमोन बेखौ बै इणड'नेसियाआव मा स्क्रिप्ट बाहायो बेखौथ' मिथिला जाहैबाय। इनडन इनदियाननि इण्ड'नेसियान लेंगुवेजाव मोनसे लिरदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौथ' आं बुजिला नालाय फरायनो हाला नालाय दा बेखौ मा खालामबाय आङो गुगोलावहाय थांनानैहाय ट्रेन्सलेटर ट्रेन्सलेटर माबाखौहाय बाहायनानैहाय आङो बर'आव नायबाय आरो औ माथो बिदिलायनानै दा बेबादिसिम नायनो हानाय जाबाय आरो बेबादि।
फोरो जेनेबा जों बर'निफ्रायबो गुबुन रावाव लांनो हानाय बेफोरो बहुत मोजां मोनसे डेभेलपमेन्टनि माबा आरोना जेन'बा सोरबाया राव रोङाबा बहाबा थाङोबा बे मोनसे मबाइल एपनि बा माबानि जोहै बिदिनो सोरबा रोङै मानसिजों कमिउनिकेट खालामनो हानाय बेफोरो मोनसे बिराद मोजां मोनसे खा माबा आरोना बे ओ मा होनगोन बेखौहाय
बेफोरखौथ' रायलायनानै फोजोबनो हाया जाहैबाय अब्ला रायलायनाय खौ दिनैनो दोनथ'नोसै नामा? उनाव उनफ्राव रायलायबावनोसै बेफोरखौथ' फोजोबनो हाया जाहैबाय।
औ औ सम आरो खाबु मोनब्ला रायलायफिनसिगोन दे औ।
दे अब्लालाय।